औ खोनादों नोंथां
खोनादोंना अ जों मोनसे टपिकनि सायाव सालरायदोंमोनना
ओ ओ
ओं जों दा औवानि बागै लाना सावरायगोन नोंथांङा फ्रि दंबा सालराय सावरायफनो हागोन माने सिगां सावरायनायाव माने नेटनि प्रब्लेम जादोंमोन एसे
औ औ
अ नोंथां नोंनियावसो जानाय ना आंनियावसो जानायोमोन नेट प्रब्लेम जानायमोनना नोंथां? अ जों दा औवाखौ लानो सावरायनो हागोन।
ओ
नोंथाङा फ्रिबा माने औवानि बागै सावरायनो हागोन नामा माने बिफां औवा बिफांनि बागै सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
अ नोंथाङा औवाजों मा मा बायो औवानिफ्राय मा मा मोनो? औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औवाखौ जोंनि बर' समाजावहाय गोबां बाहायो गोबां बिथिङाव बाहायो जेरै ओ
हेलौ नोंथां हेलौ
औ खोनायाखै नामा नोंथां?
ओहो खोनायाखैमोन नोंथां नेट प्रब्लेम नामा एसे नोंथांना?
औ जोंनि बर' समाजावहाय औवाखौ जों गोबां बिथिंयावनो बाहायो जेनेबा औवानि औवानि अनगायै आद्रा आरो जेनेबा जेनेबा बांसिनखौनो औवानिफ्राय जोङो बानायो जेनेबा औवा औवाया औवानि गोनांथिया जोबोद दं आरो जेनेबा बर'आव बर' समाजावहाय जेरै जोनोमनिफ्राय थैनायसिम बेबायदि औवाखौ जोङो बाहायो आरो। जेनेबा जोनोमनिफ्राय थैनायसिम होनोब्ला जोङो जोनोम माव सिगांनिसोनाम सिगांनि समहाय जोङो औवाखौ जेनेबा जोगआव जोनोम जायोब्ला जोङो जोंनि गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि हस्पिटेल बिदि डक्थर जेनेबा माहाय नुनो मोनामोन आरो जेनेबा जोंनि बर' समाजावहाय गोदो सिगाङो न' न' न'आवनो जेनेबा गथ'खौ जोनोम होनायखौ जों नुयोमोन आरो बिनि जोनोमनि उनावहाय बे गथ'नि जा नारि बेखौहाय माबाजों हानाय खौ जोङो जेनेबा हायो होननानै जों खो नानो मोनदों आरो जेनेबा गोबां बिदिनो दङ औवानि जेनेबा बिगुर बै खाथि होनोना जोङो जेखौ बेयो जों बेखौ गोबौ जेनेबा बे गोबौ जायो नालाय बेजों हायोमोनो आरो जेनेबा सिगांनि समावहाय नारि खौ गथ'नि नारिखौ ओमफाय थैनाय समसिम होनोब्ला थैनायावहाय जोङो मानसि थैब्ला बान गारनो थाखाय बेखौ बानगारलांनो थाखाय जोबोद जेनेबा गोनांथिथार आरो बेखौ औवानि जोङो जेनेबा बैसां हेबनानैहाय बेखौ लांनाय जायो आरोना। जेनेबा बेबायदिनो गोबां दङ दिनै जो आबादनि मिथिङाव होनोब्ला जोंहा आबादनि बिथिङाव होनोब्ला दैज्लां बोथोरावहाय मै जेखौ बुङो ओमफ्राय हायसुं जेखौ बुङो आरो जेनेबा मा मा दङ बेफोरो गासिबो औवानिनो बानायनाय गोजा आरो जेनेबा बै माबाखौ खदालनि जा बिखुं होनोना खदाल बिखुं
औ
बे आखाइ हुबा जेखौ जोंङो हमनानै जावनाय जायो बेखौबो आरो मोसौनि लावथि आरो मै होनखाबाय आंङो आरो जेनेबा माइ दांग्रि बाननो थाखाय आबादनि बिथिंङाव आरो ना माइ दांग्रि बनो थाखाय बावखा ओमफ्राय माइ माइ खायनो थाखाय जेरै हुकेन गोदोनि समावथ' बिदि मेचिन गैयामोन नालाय माइ दां मेसिन गैयामोन दानि जुगावसो बेफोरबायदि मेचनजों खारबाय जेनेबा गोदोनि समावहाय हुखेनजों जेनेबा मोसौजों नानाय समावहाय लावथिबो नांगौ जायो जेनेबा लावथि मोसौ होनो बेफोरखौ औवानि बाहायनाय जायोमोन नाथाय औवानि औवानिफ्राय ओमफ्राय बेबायदिनो आबादनि फसलफोरखौ दोनथुम नो थाखाय दुलिफोरखौ जों हेबनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो आबादनि बिथिङाव गोबां दङ खादाफोर जिथुनाखि जोंङो बिदिनो माइ दोनथुमनो जेनेबा जायखिजाया माबा मोनसे दोननो थाखाय जोंङो खादाफोरखौ बाहायोमोन आरो बिनि उनावहाय जोंङो गोबां जेनेबा हारिमुनि बिथिंङाव बुङोब्ला सिफुंखौ जोंङो ओ औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो जखुनु औवा थाइेजों बानायनाय जायो बे फोरखौ जोंङो बानाय बेफोरबायदिनो ओ थरखा ओमफ्राय दङ गोबां दंङो जोंनियाव ओमफ्राय बिदिनो आरो ओंखाम संनायनि बिथिङावबो जोंना औवानि सागं आरो खादौ बेफोरखौ जोंङो नायनो नुनो मोनो आरो बोथोरावहाय गोदोनि समहाय फांखा बायदिसिना गैयामोन नालाय बिदिनो जोंना गिसि खौ जोंङो हेबनायखौ नुनो मोनोमोन आरो जोंहा नाहा मैहा थांनो थाखाय ना हमनानै जानो थाखाय जोंङो जेखाय खबाय बेफोरखौ जोंङो हेबनायखौ नुनो मोनोमोन सेन बेफोरखौ आरोना गासैबो बिथिङावनो जों जोंहा औवानि बाहायनायखौ जों मोनो बिदिनो आरो बिदिनो दोरोंङारि जानाय लोंनाय होनोब्ला जानाय जानाय लोंनायनि बिथिंङावहायबो दंङो जोंहा जेनेबा बेथ' सागं खादौ होनखाबाय आरो आरो बिथिं जाय लोंनायनि जुमाय जेनेबा जोंङो संङोथ' संनाय संनायनि जेनेबा बेवहाय गेजेरावहाय दोनोना जान्थाखौ जान्थाखौबो मिथिना नोंथांङा
औ
बेखौहाय हेबनानै बे ओ जुमाइ जेनेबा माबायावहाय सोना दोननाय जायो आरो बे बेबायदिनो औवानि बाहायनाया गोनां गोबां दंङो औवानिफ्राय जेनेबा जोंङो जेथुनाखि जायो औवा मेवाइ बेफोरखौ बेफोरबो दंङो गोबां दंङो आरो दा नोंथाङाबो बुंदो बेनि सायाव माबा मोनसे
औ हागोन नोंथां औवायाथ' गोबां रोखोमनि थायो आं मिथिनायाव औवा बुरखा औवा औवा गुबै औवा ओ जिखुनु दं आरोना ओ आं मिथिनायाव बेखौ मिथियो ओ औवायाथ' गोबां रोखोमनि थायोना? जोङो औवानिफ्राय लेखा मोनो बेखौ नोंथाङाबो मि थिगौ जानो हागौ थ' दारिमिनाव लांनानै जोङो औवाखौ बिदिनो साप्लाय खालामनानै लेखा बानायनो थाखाय दारिमिनाव लांनानै दारिमिननि मिसिङाव लांनानै जोङो बे औवानिफ्राय लेखा मोननो हायो आरोना। जेरै पेपार जेरै लेख बिजाब फोर लेखा फरायग्रा बेफोरखौ जों गासैखौबो लेखा बेखौनो जों औवानिफ्राय मोनो। आरो जों औवा अ औवा बुरखानिफ्राय जोङो मेवाइखौ मोनो‌। मेवाइनिफ्राय जोङो आसार खालामना जाजायो आरो जों ओंख्रिबो जानो हायो बे मेवाइखौ आरो जोङो बेफोरखौ फाननानै गोबां मुलाम्फा मोननो हायो माने रां आरजिनो हायो जोङो बेफोरखौ फाननानै ओ सो माने आजिखालि सोरनावबा सोरनावबा बे औवा गुबै औवा बुरखायाथ' दं जानो दङ माने नुनो मोनो बांसिन नखराव इदि ओ खाथि खालायाव इदि नुनो मोनो आरोना दंफावै बारिफ्राव थायो जोङो औवाखौ बिदिनो मेगं थाइगं गायनायाव बेरा होनो थाखाय एबा जेवरा दुनो थाखाय जोङो औवाखौ बाहायो आरो जोङो औवानिफ्रायनो नोंथाङा दा दा बुंखांलांदों जेखाइ, खबाइ ओ सान्द्रि, संग्राइ बेफोरखौ जों औवानिफ्रायनो बानायो औ आरो जोङो ओ औवाजों जेरै दालांफोर बानायनो था खाम जोङो ओ औवाजों हेबनाय बेफोरबायदि जेनलाब बेफोरबायदि जोङो दालां गैयाबा जों जेनलाब इफोरबायदि बानायनाय। जोङो थाबायनाय नुनो मोनो माने गामि ओनसोलाव अबा अबा दालां गैया जायोना माने दैबाना जायोबाबो दालां गैया। जायोना बेफोराव जोङो औवाखौ हेबनानै औवाखौ हेबनानै जेनलाब बानायनाय जायोना आरो जेरै न'फोर लुनो थाखाय खुन्था एबा बेरा बेफोरखो बेफोरावबो बाहायो जों औवाखौ औवाया गोबां रोखोमाव औ औ गोबां रोखोम खामानियाव बाहाय जायो। जेरै जों न' लुनायावबो सुं सुंथानाय जेरै सुंथानाय खामानियाव बाहायो औवाखौ। आरो औवानिफ्राय जोङो इदिनो जिरायग्रा हेबनो हायोना थुल बायदि रोखोम इदि अ बिदि हेबनो हायो आरोना। औ औवानिफ्राय औवानिफ्रायथ' गोबां इदिनो जेरै जों दा ओ नुबाय थानाय जेरै जोङो फानो जों फानोबा औवा गुबै ओ औवा गुबै औवा गुबै ओमफ्रायो औवा गुबैखोथ' र' जेनबा औवा गुबैया गिदिर गिदिर रोखोमनि जायो ओमफाय
औ।
अ। ओ सरि
औ ओवा औवा थेरेया जेनेबा औ औवा थेरेखौ जेनेबा फिसा फिसा महरै मोननाय जायो जेनेबा सिगां समाव बांसिन नुयोमोन आरो जेनेबा।
औ।
औ दा बेबायदिनो बे दा औ थेरेखौबो नुनो मोनो किन्थु बेखौ बांसिन लुनो मोनला आरो खम लुनो मोनसै। बेबायदिनो औवा थेरेखौ जोङो ना ना मोननायाव बोरथि मोननायाव बाहायो ना? बांसिनानो था बेफोरबायदिनो आरो औवानि बाहायनाया थेवा जोंना समाबो जाबाय नोंथां थ' बिदिब्ला जोङो दोनथुमलायनोसै नामा?
औ दे नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय।